औ खोना
खोनादों नोंथांनो फन हरनायनि ओ जाहोनानो जाहैबाय माने जों मोनसे टपिकनि सायाव ओ ओ सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादों आरो
औ
सम होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन
अब्ला जों जोंनि बर' समाजाव ओ बर' समाजल' नङा जेरै जोंनि जोंनि माइ आबादखौ माबोरै गायो माबोरै बुथुमो नैबेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन
दे नोंथां
जोंना माइ आबाद होनोब्ला
गिबियावनो माइखौ गायनो थाखाय औ खोथियाफोरो रोंनाय जायो औ
खोथियाखौ जोङो बैसाग मा बैसाग दाना जोबखनानै
अ औ नोंथां
ओमफ्राय बे खोथियाखौ फोननो थाखाय गिबियावनो माइखौ
औ माइखौ दैयाव हरसे सोमनानै बिदिनो सानाव बोखांनानै उम
जमा खालामना दैफोरखौ सरगार होनानै बिदिनो थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइ एबा गुदुं जाग्रा जानो थाखाय बस्थाफोरजों सोबनानै दोनो गाजा बेरनो थाखाय
बिदिनो ओमफ्राय गाजा बेरबाथाय बेखौ खोथिया थिलियाव फोथार फोथाराव फोनानै
ख जायो औ नोंथाङा माइयाथ' ओरैनो गोबां रोखोमनि दं औ बेलेक बेलेक जेरै बाहादुर औ जि माइब्रा
बिदिनो बायदि बायदि दं।
औ। जोंनाय आबाद गायनो थाखाय खेबनै खेबथाम बिदि हाल एवनाय जायो औ।
गिबि खेब हालएवनायखौ थारायनाय बुंनाय जायो। बेनि उनाव सालायखांनानै जि आलिफोराव जे मेसें बोथोराव एम्फौफोरा माबा जेनेबा एन्जर बेफोरो खुरनानै हामा खालामो नालाय
औ नोंथां औ आलिखौ दाननानै आरो
जि माइ गायनाय जानायनि सिगां खेबसे लिरफिननाय जायो जाहाथे बे दब्लायनिफ्राय दैया ओरैनो सेरगारलाङा बेनि थाखाय बिदिनो नैथि खेब हालेवनायखौ
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो ओमफ्राय लास्टाराव फोमोननाय जायो।
औ बिनि उनाव मोसौजों हालेवबा मै गयो औ माइ गायो आरो। औ नंगौ नोंथां नंगौ दाथ' आवगायबायना जाया औ नोंथां सिगांनि मानसिफ्रा मोसौजों हालएवनानै माइ गायनो नंगौ नंगौ गोबाव सम नांगौ जायोमोन दा मानसिफोरा ट्रेकटरजोंनो हालएवजोबो बिदिनो माइ गायनो थाखाय खोथियाखौ फुग्रोयो आरो औ फुनानै
रानना होनाय जायो आरो बिदिनो गायो बिदिनो खोथियाखौ माइ गायखांनानै
माइ गायजेनबा
फिसा न'खराव दिनै माइ गायना
या जोबथि सान औ नंगौ नंगौ अब्ला बै न'खरा बिदिनो
बेखौ हांख्रा जानाय होनो
औ नंगौ नंगौ
जोबथि बे बै सानखालि मानसिफोरा फोथाराव गेलेनायखौ नुयो। हाबुरु फोनलायनानै बिदिनो फुरथि खालामो बिदिनो जायो जोबथि सान नालाय
औ औ औ बेबायदिनो नोंथाङा मोजां बाथ्राखौनो फोरमायलांदों माने
औ
नंगौ थारैनो जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि नांगोल जांख्रा होननानै बुङोना। बेफोरबायदि नांगोल जांख्रा जोबथि ओ माइ गायनायनि जोबथि सानाव बेफोरबायदि नांगोल जांख्रा खालामलायनाय साहा लोंज्लायनाय बेदर जालायनाय ओंखाम जाज्लायनाय नैबेफोरखौहाय जों गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं आरो ओ औ। ओ बेजों लोगोसे माइखौ गायखांनानै जों आथिखाल बिथिङाव नायोब्ला माने ओ फ्राय बिगियान मुगाजों एबा साइन्टिफिक मुगाजों जायगा लायै जायगा गायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। ओ मानसिनि अनगायै मेसिनजों गायनाय मोसौनि मोसौनि अनगायै ट्रेक्टारजों हालेवनाय माने इजि प्रसेस लानानै ओ माइ आबादारि एबा माइ आबाद मावनायखौ नुबोदों आरो लोगोसे माइल' नङा ओ माइजों लोगोसे ओ जायगा लायै जायगा जेरै ओ आसु माइ होनोना नोंथां ओ जायगा लायै जायगा ओ आसु माइफोरखौबो फोनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ औ
उम आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' फ्राय जोंनि बर' एबा बि टि सि हालामाव आं एसेग्राब नुवाखै माने मेसें बोथोराव ओ गुबुन जायगाफोराव जों
औ
बेरायनाय समाव एबा ओ माब्लाबानि समाव बहाबा थांनाय जायोब्ला नुबोयो माने ओ गुबुन जायगाफोराव मेसें बोथोरावबो ओ माइखौ माने बोसोराव खननै एबा खनथामसिम गायनायखौ नुनो मोनो आरो। नाथाय जोंनि बर' फोरनि बेलायाव बुङोब्ला आं फ्राय दासिमावहाय ओ बोसोराव खननै खनथाम गायनायखौ ओ नुबोआखै आरो नोंथां।
औ
ओ नाजायोब्ला सानसे जाफुंगोन बायदि मोनो‌।
औ
जाफुंगोन बायदि नुङो नुयो माने जोंनि बर' औ औ एबेलेबेल जेनेबा गोनांथि गैयै जायो औ औ नंगौ बेफोर जायगायाव
आसु माइफोरखो गायनाय जायो आरो उम दाथ' बिदिनो मोसौ जों हालेवला बांसिन ट्रेक्टरजों हालेवो मानसिफोरा बेनि थाखाय जों बे मोनसेखौ नुनो मोनदों दि फोथाराव थानाय बा गांजेमा, एंखावरि बेफोरखौ दा मोन
दा मोननो थांला नागिरनानै नंगौ नंगौ गोमालांनो हमबाय नंगौ नंगौ।
सिगां मो सिगांनि दिनाव आगोलनि दिनाव मोसौजों हालेवनायाव बेफोर एंखावरि, गांजेमा, ना बेफोरखौ हमना मोनोमोन जों हालेव नायावबो।
औ नंगौ नंगौ। दा बेफोरखो जों नुनोनो थांला ट्रेक्टरदो हालेवनायनि थाखाय नंगौ नंगौ।
ओ
गांजेमा होननानै बुङोब्ला ना ओरैबायदि गोथाव मोनो माने ओ दुब्लियाव माइ गायनो थाखाय रेडि जानाय समाव फुंनि खाजा
औ
फुंनि जारेंगा नै बेेजोंहाय माने बाथोन देनानै लाङोब्ला माने हालुवाफोरा एबा माइ गायग्राफोरा जोबोद गो गोजोननाय मोनो होननानै खोनायोना नोंथां औ नंगौ गोथाव गोथाव होननानै खोनायो आरो
औ
बेफोरबायदिनो माइखौ जेनेबा गायखांनायनि उनाव बुथुमो ओ जेरै माइ माइखौ मोजां फिथाइ मोननो थाखाय दैफोरखौ मोजां नायनांगौ जायो ओ बबे दु बबे दब्लायाव दै हाबदों बबे दब्लायाव दै हाबाखै बेफोरखौ मोजां नोजोर होनानै मोजां जोथोन लाबोनानैसो ओ मोनसे माइनि महर लानानै फैयो आरो ना आरो औ नंगौ माइया जे ब्ला मोजां फिथाइ थायो मोजां देरनानै मोननो मोननायनि उनाव आरो बेखौ हायो गोदोनि समाव खासिफोरजों हानाय नुयोमोन ओ जेरै सावरि बादालि होनलायलायोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
सावरि बादालि जालायनानै गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ज' ज'यै हालायलायोमोन माइफोरखौ ज' बुथुमोमोन आरो नै दानि दानि मुगायाव नायोब्ला माइ हाग्रा मेसिन ओंखारबाय माइ मारा होग्रा मेसिन ओंखारबाय माने इजि प्रसेसआवनो माइफोरखौ मोननो थांसै आरो नाथाय गोदोनि समाव ओ गोदोनि समावबा आखाइजों हायोमोन मोसौजों बै खलान होननानै बुङो जायखौ ओ खलानफोराव माइफोरखौ जमा बुथुमनानै मोसौजों मारा होयोमोन जिगाब फोरखौ हुकेनजों खायनानै गारहरोमोन बै जिगाबाबो नाथाय जोबोद माने जिगाब जाय माइनि जि गाब बेखौहाय माने मोसौनो जाहोनो थाखाय जमा मायहुं बानायनानै दोनोमोन
औ
बेफोरखौ जमा दोनोमोन बेजों लोगोसे आरो माइफोरखौ मारा होखांनायनि उनाव बाव होयो मोन संग्रायफोरजोंहाय नाथाय दा दानि बिथिङावथ' खनसेयैनो जानानै फैसै मेसिनजों होनाय समाव ना बै समावहाय ओ सानै साथाम लोगो नांनानै संग्रायफोरजों आखा- इजों बावहोयोमोन बिनि उनाव बै समावथ' उवालजोंसो सौनानै जायोमोन माइरं दिहुोनोमोन गायहेन ओ गाहेन आरो उवालजोंसो सौनानै माइरं दिहुनोमोन आरो बेजोंसो जोंनि बर' समाज एबा गोदोनि समावहाय बेजोंसो माने जिउ खुंबोनायखौ नुदोंमोन आरो नाथायथ' औ दानि बिथिङावहाय बेफोरखौ माइमिल एबा मेसिन रोखोम रोखोम मेसिन ओंखारनायलाय दायो माइफोरखौ आखाइजों सौलिया माने माइमिलफोराव कारेन्ट मेसिनफोराव देनैनो इजियै माने माइखौ मोननो थांसै आरो। बेबायदिनो गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों ओ माइ आबादफोरखौ मावनानै ओ दिहुनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथां जोंना समा जाबाय। नामा नोंथां? औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां हामबायसै।